औ नोंथां
औ खोनादोंमोन नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो दिनै जोंनि ओ जोंनि अनला नखैनि बागैनो एसे राय्लायनोसै नामा?
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां थिंजाय अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय जायो? बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना अनला ओंख्रिया बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नोंथां। जोंना अनला ओंख्रिखौ गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोरजों संनानै जानो हायो जेरै अनलाजों दाउ अनलाजों मेवा ओ अनलाजों मैथ्रु बिबार अनलाजों थागिर अनला जों बायगन अनलाजोंों गाम्बारि बिबार बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि अनला ओंख्रि जानो हायो आरो नोंथां।
औ
बिनिनो आङो अनलाजों दाउनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला
औ जोंनिया अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंनि गोनां जायो। जोङो अनला ओंख्रि औ बिनिफ्राय जोङो माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो सुनानै।
औ
बेनि उनाव माइरङा रुयोब्लाथाय जोङो बेखौ उवाल बा दिंखि नङाबा आथिखालनि जि मेचिन बेफोराव जोङो सौनानै गुन्दै बानायनानै लानाय ज जायो आरो नोंथां।
बेनिफ्राय जोंहा अनला ओंख्रि संनायाव खारदैनि गोनांथि जायो बे खारदैखौ जोङो औ थालिर बिफांखौ दानफायनानै जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै मोजां जायगायाव फोराननानै जोङो बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै जोङो बिनिफ्राय दै होनानै रोसि सरनाय जायो आरो बेनो जोंनिया खारदै जायो औ बेनिफ्राय जोङो सबबाय मारा होनानै जि सबाइ बिगर थायो बेखौबो सावनानै खादै बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बेनिफ्राय जोंहा अनलाजों दाउ संनोब्ला ओ दाावखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां। एवनानै लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो बानलु संख्रि मस्ला बेफोरबायदि होनानै जेब्ला जोङो दै होयो दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो बे समाव जोङो अनखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो सोरबाबा उनाव दै लगायखानानै बेखौ होसननाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो अन हरनाय समाव गारबाजों एरनानै होबाय थानांगौ आरो जाहाथे उना लाथाखाया बिनि उनाव बेनिफ्राय जोङो नांगौसेबां जखानि खारदैखौ होनाय जायो आरो
औ नौ
औ बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला मोनहां जायो अब्ला जोङो बेबायाददिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरबायाददिखौ होनानै थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोंहा अनलाखौ बर'नि जि हाथासनि हाबा बेवहायबो जोङो अनला ओंख्रि संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बेवहाय हिनजाव गोदान संनाय अनला ओंख्रियाव हालदै होयि बा गुफुर अनला ओंख्रि संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ बिनिफ्राय जोंहा अनला ओंख्रिखौ बेबायदिनो थाइगिरजों संनोब्ला जोङो थाइगिरखौ हाननानै जोङो बेखौ सुनानै फिसा फिसा बा एसे मोजां दखानि हानानै लानाय जायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय बेबायदििनो जोंहा अनखौ गुन्दै बानायनानै ओ जोङो थाइगिरखौ एवग्रोनानै एवनानै दै होनानै जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौवो अब्लानो जोङो बेवहाय अन गुन्दैखौ हरनाय जायो आरो नोंथां। जोंनिया बेवहाय गोखैजों अनला ओंख्रि सङोब्लाथाय खादै होनाय जाया आरो नोंथां।
थ
बेबायाददियनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो जोंनियाव बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो नोंथां जे जोंनियाव माइ गायनानै जेब्ला माइआ ओंखारनाय टाइम जायो अब्लाथाय जोङो अनला ओंख्रि जानो हामा होननानै आरो नोंथां। अनला ओंख्रि जायोब्लाथाय जोंनिया माइआ गग्ला जायो बा माइनि जि फिथाइ बियो गोग्गो जाया होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो नोंथां। जोंनिथिं औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिसिं माबायदि अनला ओंख्रि जायो।
जोंनिथिंजायबो बिदिनो अन्ला अनला खारै बा अमाजों अनला खांख्रायजों अनला बिदिनो नाजोंबो जायो। आरो बिदिनो ओ मैगं थाइगं बिलाइ बिदिनो हाबथिं नना मोननाय बिदिनो मैगंफोर जोंबो जानाय ल आरो बिदि
औ
हेल'
हेलौ नोंथां
औ ओ बिदिनो अनला अनलाखौ जों गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो दा बिदिनो हाबा बा मेल मिटिं बेफोर बेफोरबायदियावबो होनाय जायो आरो।
औ
नोंथाङा ओ सारिखौ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो बेनि बागै मिथिगौ ना?
ओ जोंनि थिंथ' खारदैखौ ओ थालिरिर फस्ला आरो सबायाइ बिखुरनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोननिथिं माजों बानायनाय जायो?
जोंनिथिंजायबो बिदिनो मा होनो? थालिर खस्थाजोंनो बानायनाय जायो आरो बिदि जेरै मैदफुल बिफांनिफ्रायबो बानायनाय नुनो मोनो आरो। जेरै मा होनो बे थाइगिर फिथाइनिफ्रायबो बानायनाय नुनो मोनो आरो।
औ
थगि बायदिब्ला बे थालिर बिस दंफांनि खारिैयानो साबसिन होननानै आं सानो आरो।
नोंथां जानायावबो बेखौ आंबो गोथावसिन मोनो आरो नोंथां थालिर बिफांनि खारदै होनानै जायोब्ला
औ
औ बेबायादिनो अनला ओंख्रियाथ' बयबो अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनखायो।
दाउ
औ आरो बेबायादिनो गोबां जेरै मैथ्रुरु बिबारफोरजोंबो संनानै जायो आरो नोंथां।
औ
औ बेफोरजोंबो गोथाव जायो। मैथ्रु बिबार गाम्बारि बिबार आरो
गोखै बे बायगनफोरजों आरो जोंनिया बेबायदिनो दैमायाव नाथुर गुरनानै बेफोरजों होनानै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो नोंथां औ बिनिफ्राय जोंना अनला ओंख्रिखौ जि मेसिनाव बियो ना जेनेबा बिदि बेफोराव देनायनिस्राय जोंनिया बिदि ओ उवालफोराव देनाय बा दिंखिफोराव देनायखौ साबसिन बा गोथावसिन मोनो आरो नोंथां मेसिनजों सौनायनिसाय।
औ
औ
हेल'
नोंथाङा अनलाजों मेवा संनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा? हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ अनला जों मेवाखौ बोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
मा होनदों मा होनदों
अनलाजों मेवा
औ
औ खोनादों ना?
मा होन्दों मोजाङै खोनायासै।
अ अनलाजों मेवा संनायनि सोमोन्दै फोरमायनो थिनदों आङो।
औ हौ
औ
मा होनो जों अनलाजों मेवाइ मेवाइ संनोब्लाथाय जोङो फार्स्टआवनो मा होनो मेवाइ औवा मेवाइखौ जेरै औवा हवानिफ्राय ओखारनाय बे मेवाया बेखौ जोङो ला फयो आरो बेखौ फानो बासिनानै जोङो बेखौ मिजि मिजि बा गोबा गोबा हानानै लाग्रोनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो जोङो ला निजि निजि हानानै बा गोबा गोबा हाना लाखनायनि उनाव बेखौ जोङो साफा सुनानै जोङो बेखौ ओ थाव एसे होनानै एवफ्राम एवफ्रामनानै लायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो दैखौ होयो दै होखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो मा होनो अन अन बानायना लानायखौ जेरै माइरंनिफ्राय गुन्दै बानायना लायो नालाय? बेखौ जोङो जेब्ला दैया गोदौ अब्ला बेखौ सारफावना होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नथां
खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ बेनि उनाव जोङो ओ बेनि थाखाय जोंनो खै खारै नांगोन आरोोना बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेयो गोदौ अब्ला जों खारैखौबो होना होयो।
औ
औ बिदिनो जेब्ला जोंनिया दैया गोदौगोन अब्ला अन गुन्दैखौ सारखावनानै होगोन बा फारसेथिं फारसेथिं फारसे आाइथिं होनानै सासे आाइथिनि एरनो गोनां जायो आरो। नङाब्ला बियो लाथाब थानो नागिरो आरो
औ
नोंसोरथिंजाय माबायदिहाय जायो बेनि बागै एसे
थंबो बे एखे आदबजोंनो सङो आरो नोंथां।
औ
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ दे बिदिब्ला
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनि